खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ होमब्ला जों नोंथां ओ दा ओम औवाजों बानायनाय आगजुफोरनि सायाव ओ सावरायलायनोसै
औ सावराय जागोन औ सवराय जागोन।
उम होमबा नोंथाङा ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय औवाजों बानाय आग औवाजों बानाय जानाय आगजुफोरनि सायाव फंनैसो बुंग्रोदो दे
औ नोंथां औवानि बानायजानाय ओ मुवा बेसादनि सायावथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां दंसै आओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बाहायनाय गुबुन गुबुन खामानियाव जों बांसिन औवानि आगजु फोरखौनो बाहायो जेरै आंङो नोंथांनो जेखाइनिफ्राय आंङो आ स्टार्ट खालामनो सानबाय जाय जायखौ जोंङो जेखायखौ ना गुरनायाव बाहायो। आरो जेखायजों लोगोसे खबायाइखौ जायखौ जोंङो औवाजोंनो बायनाय जायो बेनि अनगायैबो गोबां गोबां मुवा बेसादफोर दंसै जेरै जों इसानसालि नि सायाव नायनो थांङोब्ला इसानसालिनि गोबां बेसादफोरखौबो गुबै फिसा फिसा बेसादफोरा थेबो जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां थार मिथिंगायारि सम्पद जों औवाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंङो औवाखौ जोंनि बै गुबुन गुबुन आलादा आलादा फिसा फिसा बेसादखौल' नङा जोंङो जोंनि जिउ खुंनायाव जों जेरै न'खौ बानायो ओ बेयावबो जोंङो औवा खौ बाहायनाय नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि गोनां सम्फद बुंनो थांङो। आरो नोंथाङाबो बुंजागोन।
ओ नंगौ नोंथां ओ औवायानो जाहैबाय जोंनि सुबुं जोंनि सा सानजा भारतनि बयनो सा सानजा भारताव थानाय सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो ओ बाहायजाथावसिन सम्फद होननानै जोंङो बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जोंङो अ जोंनि सा सानजा ओनसोलावहाय औवा औवायानो बयनिख्रुइबो गो गोरलैसिन मोननो हानाय मोनसे मिथिंगायारि सम्पद जायनि गेजेरजों जोंङो जों थानायनिफ्राय लानानै जोंङो जानायसिम जों बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनि सा सानजा ओनसोलावहाय ओ बांसिनै जोंङो औवाजों ओ बानायनाय न'खौ जोंङो नुनो मोनो। बे औवाजोंनो जोंङो गुदिनिफ्राय लानानै गुदिनिफ्राय लानानै बिजौसिम जोङो बिनि बाहायनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि औवाया जोंनि ओ सा सानजा ओनसोलनि सुबुं समाजनि थाखाय मोनसे एंगार हायै सम्पद जाय सम्पदखौ जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय मोनसे नङा मोनसेबा जोङो बायदि मुवा बाहायनाय बिथिङाव जोङो नांगौ जायो जेरै जोङो संनाय खावनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मैगं खादा सानद्रि संग्राय बेफोरखौ जोङो बांसिनै जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि आबाद मावनाय। जोंनि आबाद मावनाय जोंनो माखासे आगजुफोर नांगौ जायो आबाद मावनाय सम समाव जोङो ओ जेरै जोङो माइ गायजेननाय समावहाय जोङो ओम माइखौहाय ओ न'निफ्राय लानानै थांनोखाय बा जोङो खोथिया खोथिया फु खोथियाखौ थिखांनानै लांनो थाखाय जोङो मोनसे औवानि दान्दा जों बेखौ बा बाननानै लांनाय जायो ओ लोगोसे जों ङो माइ हानाय समाव जोङो जोङो बाय बावखा बाहायनाय जायो आरो जोङो माइ मारा होनाय समाव जोङो हुकेन ओ हुकेन बाहायनाय जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माइखौहाय सालिनो थाखाय सानदांगा संग्राय ओ आरो बायदि जोङो बेखौहाय ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि ओ बायदिसिना हमनाय बा ओ ना हमनो थांनाय। मैहुर खालामनो थांनाय बेफोराव जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो गुबैयै नुनो मोनो। जोंनि ओ सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै जोङो आबाद। नि सायावबा जोङो बायदिसिना सिखार खालामनानै जानो मोजां मोनग्रा हारिफोर बे हारिफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ सिखार खालामनो थांनाय समावहाय जोङो बोरला बाहायो बोरलाया बोरला बे ओ बोरलानि दिरुंखौबो जोङो औवा बिज्लानिफ्रायनो हानानै बानायनाय जायो। आरो बे जोङो थिर बानायो थिरखौबो जोङो बे औवानि औवा औवाखौनो जोङो औवा फिसाखौ सोनानै ओ बेखौ बानायनाय जायो बिदिनो बिनि अनगायैबो जोङो ओ औवाखौ जोङो बायदि हाबाफारियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङा बिनि बाहायनायनि सायाव एसे बुंबावनो हागोन नामा।
औ बाहायनायनि सायावथ' नोंथाङा गोबांखौनो बुंबाय बेनि बेनि अनगायैबो आं आङो बुंनो सानबावोदि औवाया माने जोंना बोरैथ' बाहायनायाव बाहायो नाथाय आङो सानो दे बे आंनि मोनदांथियाव औवाजों बानायनाया जोंनिया बै ग्लबेलाइजेसन बा ग्लबेल थासारिसिम थांनो हादों माना औ आथिखालाव औवाखौ जोङो मैहुर खालाम खालामनायावल' बाहायनाय जाया ओरै जोङो औवाखौ जोङो औवानि बायदि आगजु बानायो बायदि देक'रेसन बायदि साजायनाय बायदि गोबां गोबां हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो आरो
ओ खोनानो मोनदों जे जों जे बे लिरनो थाखाय खाथा बानायो पेपार बानायो बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो गुबैयै बानाय जायो होननाय खोनानो मोनो बेनि थाखायनो दिनै औवानि बा औवानि नांगौथिया जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो जे औवाखौ नांगौ नाथाय नाथाय बेनि मोनसे जोंना निगेटिभ इफेक्ट बबो दं जायखौ जोङो नेगेटिभ इफेक्टआव दोननो सानोन बाय बायदि बायदि औवाखौ जोङो दानस्रांनाय औवाखौ बाहायनायनि थाखाय जोंनिया बायदि मिथिंगायारि सम्पदनि लसबो जानायखौ नुनो मोनो गोबां जायगाफोराव दिनै औवाखौ दानफायदों मिथिंगायारि लस जादों आरो बेबायदि मिथिंगायारि लस नि जाहोनावनो गोबां बोथोरारि सोलायनाय बायदि जिब जुनारनि बायदि जोङो चेलेन् जानायखौ नुनो मोनो थेवबो नाथाय औवानि बिबाङा जोंनि सा सानजा ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै गोबां दंसै नालाय बेनि एसेबां गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोना थेवबो नाथाय गुबुन जायगाफोराव रुजुनानै नायोब्ला गोबां बिदि नेगेटिभ गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो थेवबो जोंनिया दालाय सा सानजा ओनसोलाव औवानि सायावनो सोनारनानै थायो नालाय बायदि न' बां बानायनाय बायदि बै खफ्रि बानायनाय आबाद मावनायाव जेखाइ बानायनाय खबाइ बानायनाय बायदिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनो बेनि अनगायैबो गोबां न' सिंनि डेक'रेटिभ जिराद बायदि साजायनाय मुवा बेसादफोरावबो जों औवाखौ बायनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन नामा बेे बिदि औवाखौ जोङो बाहायनाय सम जोंनि मिथिंगारि माबायदि गोहोम खोख्लैदों बा जोंनि रांखान्थियारियाव मा बायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोङो औवानि बाहायनायखौ जोङो जोङो गोबां बिथिङावनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो औवानि बाहायनायखौ बा जोङो औवानि जोङो फालांगि फालांगियारि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बा एबा रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो बुं बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां जोङो मुलाम्फा लाबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। आथिखालाव जोङो औवानि मेवाइ औवानि मेवाइखौहाय जोङो जोंनि सा साना ओनसोलावहाय औवानि आसार बानायनाय बा बेखौ जोङो गोबां बानायनानै गुबुननो मोनसे हादरसा बा हादरावहाय जों ओ फानहरनो हानायनि सुबिदाखौ जोङो मोननो हादों। जायनि जााहोनाव जोंनि ओनसोलनि आइजो आइजोफोर आइजोफोरा रांखान्थियारि ओ थासारियाव जौगाखांनायखौ नुबोनो मोन्दों। गोबां ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ आइजोफोरनि मोनसे बे फसंथान फोर दङ जाय फसंथानफोरा आइजोफोरा जयै गोरोबलायनानै ओ मेवाइनि आसार बा मेवाइनि बेबायदि बायदि मुवा मेवाइजों ओ लगाय मोनदेरखा खालामनानै बायदि आसार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों जाय आसारफोरा जोङो। बुहुमनााङैनो ओ मुंदांखा जादों जायनि थाखाय बेबायदि आसारफोरा दिनै गुबुन गुबुन हादराव गोसारदों गुबुन गुबुन हादरावहाय एक्सपर्ट जादों। ओ बियो जोंनि मोनसे रांखान्थिारि थासारियावहाय ओ जोबोद जौगाखांनाय लाबोदों बे आसारनि अनगायैबो बे मेवाइनि अनगायैबो जोङो औवाजों बानायनाय बेसादफोर जेरै नोंथाङा मख'लांनाय बायदि बायदि देक'रेटिभ जिरादफोर जोङो बेफोरो जिराद फोराबो जोंनि सा सानजा ओनसोलाव जोबोद मुंदांखा जेरै जोंनि सा सा सानजा ओनोलावहा फ्लासथिक बाहायनि ओ फ्लाथिकनि बथलनि अनायै जों औवानि ओ दै बथल बाहायखौ नुनो मोनदों जाय दै थला बुहुमनाङैनो मुंदांखा गोसारदों जाय दै बथलखौ जोङो इक' फ्रेन्द बथ होननानै बुंनो हायो ओ बे बथला दिनै जोंनि ओ भारत ओनसोलनि गुबुन गुबुन रायजोआवहाय ओ दैथायहरजादों ओ बायदि एक्जिबिसननि थाखाय। आरो जों नोंथाङा मख'नाय बायदि बेबायदिनो जोंहा माखासे मिथिंगायारि। खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो ओ औवानि प्रडाक्सन बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नांगौनि बांद्राय जोङो औवाखौ खौहाय बांद्राय एक्सप खालामोब्ला ओ जोङो गोरलै देरनांगौनि समसिम नेआ हालागै जों गोरलै गोरलैआवनो दानफायनानै फानहरजोबोबा जोंहा बेयाव माखासे मि थिंगायारि गोहोम बा ओ ओनसोलनि इक' सिस्टेमाव जोङो माखासे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो माखासे जिब जुनारफोरा औवायाव थानानै मोजां मोना औवायाव था माखासे जिब जुनारफो दंङ बैफोर जिब जुनारफोरा दिनै ओ औवा थायैनि जाहोनाव बा औवाया थि समाव थायैनि समाव ओ जाउनाव ओ गोमालांनो हमदों। आरो बेफोरबायदिया बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो माखासे ओ गोबां ओनसोलाव फोरावहाय ओ नुनो मोन्दों। जाउनावहाय जोङो बैफोरबायदि ओ जुनारफोरखौ संरैखा खालामफिननो। थाखाय माखासे ओ थांखिफोर ओ लानांगौ जादों। बै थांखिफोरा दिनै ओ सरकारा लानाय माखासे इनिसियेटिभफोरनि बा बेबायदि एवारनेस प्रग्रामफोरनि गेजेरजों सरखारफोरा गामि ओनसोलाव बिनि सायावहाय माखासे ओ सांग्रांथि लाबोनायनि माखासे प्रग्राम। फोर लायोब्ला मोजां जागौ होननानै आङो सानो आरो। नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंबावगोन नामा? हेल' खोनादोंना नोंथां ।
औ नोंथां नोंथाङा थारैनो बुंदों जोंनिया औवाखौ गोबां जोंनिया इक' फ्रेन्डनि बानायनाय गियान लाबाय बेखौ मुलनांसिम जोङो एक्सपर्टबो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि गोबां एक्सपर्ट खालामनायनि जाहोनाव जोंनिया गोबां मिथिंगायारि बै इक' सेस्टिमाव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोंना सरकाराबो गोबां गोब गोबां बायदि राहा लानांगौ होननानै आं सानो जायनि थाखाय जोंनि बै इक'सिस्टेम बा औवाजों बानायजानाय आगजुफोरा जोंना मुलुगनांथास सारियावबो सहैयो आरो जोंनिया बै इक' सिस्टेमाबो जोंना मोजाङैनो इमबेल इमबेलेन्सा मोजां जानानै थानायखौ आं सानो आरो औवाजों बायनायथ' जोंना गोबां दं बै जोंनि जेरै बर'नि गंगोनाया बेबोथ' जोंना जियेक जि याइ टेक मोननाय बेबो जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै ओ दामग्रा आगजु आरो नोंथाङा बुंनो हाबावगोन ना